हेलौ?
अह नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों नोंथां मोजाङानो खोनाफैदों दे।
औ होमबा जोङो मोनसे टपिक बा आयदानि सायाव सावराय लायनोसै आरो दसे जोंहा।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ दा आयदायानो जाहैबाय जों आयदाखौ ओरै लानोसै जोङो गोदोनि आरो दानि सोलायनाय आरोना गोदो मा आगजु बाहायोमोन बा मा मा आगजु बाहायनानै जोंनि सुबुंफोरा थांनानै दङमोन आरो दा माबायदि जाफैखो बे मोननैनि आयदायाव रायलायनोसै आरो।
औ।
रिलेटेड थानाय मोनैजोंबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे।
दा गिबियाव नोंथाङा जागायगोरदो दे।
औ औ जागोन दे नोंथां। जोंना बेफोर जेनाखि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बाहायनाय आग जु होनोबाथ' गोदोनिफ्रायनो माने बर' सुबुंफोरा बाहायबोनायजों माखासे आगजुफोरखौ खौ नुबोगासिनो आरो नों
नोंथाङा गिबियावनो एसे आगजु माखौ बुङो बेनि सायाव बुंनानै होदो
औ आगजु होनोबाथ' जेनेबा गावनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानाय बादि सुबुङा जेनेबा मावनाय दांनाय होन बा माबा मोनसे जानाय लोंनाय बा मोनसे दानाय लुनाय आबाद मावनाय बेफोराव जेनाखि जों बाहायो जे आगजु बेफोरखौनो बुङो बिदिन्थि बारै जों बुंनो हायो जेनेबा रुवा खदाल नांगाल बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा आगजु आरो नोंथां
औ औ
दा बेफोर आगजुफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बाहायबोदों आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि आबै आबौमोना गोबां बेफोरबादिनो आगजु बाहायदों दानाय लुनायाव होन माव नाय दांनाय आबादफोराव होन बिदिनो जानाय लोंनायावबो माखासे आगजुफोर बाहायदों बुंनो थाङोबा हाथा जेनेबा बिदिनो औवानिफ्राय बानायनाय जेखाइ खबाय बिदिनो दामग्रा आगजु होनोबा सिफुं बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
ओम ओम
दा आथिखालावथ' मा बुंबावनो एसे एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जेनेबा जों गोदोहाय जेरैबायदि बाहायोमोन बेफोरखौ माने आथिखालाव नायनो थाङोबा बांद्राय बाहायला आरोना नोंथां
औ
गोदोनि समावथ' बिदिनो आबाद मावनायाव गोबां बिदिनो आगजुफोर बाहायोमोन बुंनो थाङोब्ला नांगोल जुंगाल बिदिनो हासिनि बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दानाय लुनायनि फारसे बुंनो थाङोबा गोबां आगजुफोर दं जेरै ओ सि दानो थाखाय गिबियावथ' जोंनो माबा नांगौ नालाय ओ सालखुन्था साल खुन्थाखौबो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो बुंनो थाङोबा गय बिफां बा साल बिफां बेफोरनिफ्राय खालामनाय जायो आरो नोंथां आरो थारनि गोनांथि जायो बिदिनो सोरखि माखु बेफोरो बुंनो थाङोबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जेनाखि आगजु जोब आरो नोंथां मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनाखि सम्फद बिनिफ्रायनो सुबुं ङा माने बाथायोमोन जेनाखि नांगौ जानाय आगजुफोर
बिदिनो संनायाव बुङोबा सागंफोर हाथा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बाहायनाय नोंथां
औ नोंथां
ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबादि जेनाखि दोरोङारि सोलिबोनाय आगजु बेखौ बाहायो ना बाहाया। जेनेबा दानाय लुनायाव बाहायनाय जेनेबा आथिखालावहाय थार साल खुन्था औवानि बेफोरबायदि गरखा बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो ना मोना नोंथां
गोदो बाहायोमोन नाथाय गोबां सोलायबाय दा दहाय नोंथाङासो बुंलांबाय दानि जुगाव गोबां सोलायबाय होननानै थिग बेबायदिनो जोंनावबो गोदो दङमोन नाथाय दा सोलायलांबाय माने सोलायबाय आरो गोबाङानो दाथ' जिखौनो दाला होनना बुंजायो आरो दानि जुगाव गोबाङानो माने जि दानोबो सम गैला दानि जुगनि मानसिफ्रा बयहाबो गावबा गाव रां खामायनाय मुखुब जानो थाबाय मानोना बिसोर सानो सि दानायजोंल' माने रांखावरि आरजिनो हाया बेफोरबायदि साननाय फैनायनि थाखाय थाखायनो दा गोबां सुबुंफोरानो गुबुन खामानियाव जों मुखुब थाजोब्बाय आरो जाय खामानिनिफ्राय जोङो सानसे माबा नङा माबा मोनसे रां मोनथारो बा हाजिरा हिसाबै हिसाबै थालांङो बेफोर खामानिखौसो दानि सुबुंफ्रा मावसै आरो नोंथां
औ औ
मानोना जि दानानै दिहुननाया एसेबां गोरलै नंङा आरो
नंगौ नोंथां
गोदोनि नेमखान्थिजों नायोबाथाय जि दानायावबो गोबां सम लायो लोगोसे न'निबो खामानि थायो बेबायदिनि थाखायनो दा बेफोर खामानि एसे खमायलांबाय आरो दा बेनि बेलायाव जोंहा आगजुनि बेलायाव रायलायदों जिहेथु जोंङो मा मा आगजुफोरखौ अबेयावहाय बाहायनाय जायो आं बेनि सायावहा एसे सावरायनोसै आरो नोंथां
औ नोंथां
दा गिबियावनो जोंङो खदाल खदालखौ होनबाय जों खदालखौथ' जों मिथि खायो जोंहा हा हा जावखांनाय बा जोंङो आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोराव बाहायो नंङा होमबा
औ
जोंङो बेफोर गैयामोनबा जोंङो बैफोर खामानिखौ मावनो हानाय नंङामोन जेबायाददि जोंङो गावनि न'नि बिथा खोनाय
औ औ
अबेबा बबेबा जायगायाव जों हाखौ गोजौ खालामनानै बेवहाय मैगं थाइगं गायनो हानाय बेफोरबायदि खाबुफोरखौ जों खालामनो हानाय नंङामोन खदाल गैयामोनब्ला
औ नोंथां
खासि बाहायोमोन खासिखौथ' मिथिगौ जानांगौ माइ हानाय समावहाय खासि बाहायोमोन। नंङा होनबा नोंथां आखाइ आखाइजों माइखौ हानो थाखाय नाथाय दानि दिनाव खासिनि सोलाय जोंहा मेसिनारि बाहायनाय नुसै आरो माइ हानो थाखाय गोबांङानो नोंगौ अबेबा समाव जों खासिखौबो बाहायो नाथाय सानसे समाव खासि होना गोमालांगोन आरो जेब्लानोाखि जोंनियाव न'खराव थानाय जि जुनारफोरा ओ गोमालांगोन अब्लानो जोंङो जिब जुनारनि थाखाय गांसो हानो थाखाय बे खासियाबो गोमालांगोन आरो नोंथां खासि होनाय थाहैनाय नंङा आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा हिसान दानाय होनना बुंबाय नोंथाङा हिसान दानायाव जोंहा गिबियावनो गोनांथि जायो जोंना ओ रासो आरो मुस्रा खुन्दुं थुननो थाखाय गन मोननैसो गन बेफोरनि गोनांथि जायो आरो जेनेबा गिबियावनो जों खुन्दुंखौ थुननांगौ जायोब्ला जों बहा थुनगोन जोंङो रासोआव थुनांगौ जायो ओ मुस्रायाव थुनांगौ जायो आरो नोंथां मुस्रा थुनायाव गोनां जायो लोगोसे जोनथोरनि जेनथोरनि गोनांथि जायो आरो गिबियावनो जोंहा जेनथोर आरो मुस्रा गैयाब्ला जोंहा गिबियावनो खुंनदुंखौ जों थु थुननो हानाय नंङा। बेखौ जों थुनखांनायनि उनावसो जोंङो रासोनि गोरोन्थि जायो। खुन्दुंखौ सोंनांगौ जायो नंङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ
उम बेनि अनगायै जोंहा। बावखानि गोनांथि जायो माइ माइ हानाय समाव जोंङो माइ रोगानो थाखाय बावखा। दानि दिनावथ' जोंहा बेफोरखौ बाहायला जों बेफोरनि जायगायाव जोंहा थेला बाहायो। माय रोगानो थाखाय सोरबाबा। ट्रेक्टर बाहायो माइ रोगानो थाखाय। आथिखालाव नंङा होमबा नोंथां। दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोदो बाहायोमोन खबायाइ नोंङा होमबा ना लानो थाखाय दा बेनि जायगायाव जोंहा मा बाहायो। सोरबा प्लास्टिकनि बाल्थिं बाहायो सोरबाबा स्टिलनि बाल्थिं बाहायो। ना हमनो बा ना लानो थाखाय। नङा होमबा नोंथां दा गोदोनिफ्राय एसे एसे गोमाबोगासिनो बेफोरनि गुबै जाहोन। फ्रा बेनो गोदोनि आबै बा आबौमोन बिसोरथ' हेबनो रोंखागौमोन नाथाय बिसोरो। जोबलांनो हमबाय जिउ रुंसारि जालांबाय नालाय बेफोरनि थाखाय बैफोर। रोंगौथि गोनां सुबुंफोराबो गैला आरो जोंनि गेजेराव हाय। बेनि थाखाय जोंदा खबायाइ जेखाइखौबो बांद्राय नुनो थांला। जोङो जेखायनि जायगायाव जों दायो आस्रा बाहायसै आस्रा जे।
औ औ नोंथां औ।
आरो अबेबा मोनसे हाखरखौ सारनो थाखाय जोंहा मेसिं बाहायसै दै सारग्रा मेसिं। दैखौ खनसेयावनो सारबाय बेनिफ्राय। नाखौ हमबाय बेफोरबायदि बाहायो आरो गोदोथ' बेबायदि मिसिं बाहायनाय नुवामोन जों मिसिंनि जायगायाव जोंहा दै सारग्रा मा होनना बुङो बेखौ आं मिथिला सोरबा दै सारग्रा जों आखाइजों। नो बाहाय आखाइजों सारनो हानाय मोनसे बाहा बानायनानै लायोमोन आरो।
औ नोंथां औ
बेखौ दासिमबो मिथिया जुदि नोंथाङा मिथिबा बेखौ उनावहाय बुंनानै होलांदो।
औ नोंथां।
दा बेनि अनगायैबो जोंहा नाखौ हाजावनो थाखाय जोंहा। मा बाहायोमोन? जे बाहायोमोन मोनसे जे बे जेखौ आं मिथिला बेखौहाय गनजों मानिनाय जायोमोन आरो गन सैनानै मोनब्रै क्रस बायदि खालाम मोननै गनजोंनो माने क्रस खालामनानैहाय बेखौ खानो हानाय बाहायोमोन आरो बेखौ।
औ औ
बेहा मोनसे देन्था थायोमोन जे बे देन्थायाव जोंहा हमनानै। दैखांनो हायोमोन आरो बे जेखौहाय बेबायदिबो दङमोन आरो गोदो।
औ
नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ
बेनि उनावहाय जोंहा खुन्थि बा बानायो जोंहा मोसौ खानो थाखाय खुन्थि। दोनदालाव खानो थाखाय नङा होमबा नोंथां बेबोथ' जोंनि मोनफा मोनफा आग जु होननानै बुंजायो जेनेबा बेखौ मोसौ खानायाव नांथारगौ जायो मोसौखौ। ओ फोथाराव दोन फुनानै दोनबोनायाव नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरो मा हाफोर दंबावोबा बेनि सायाव बुंलांदो आं दहायल'सो बुंबाय बेनि सायावबो आरो नोंथाङा मिथिगौबा बेनि मुंखौ ह आरो।
औ औ नोंथां ओ नोंगौ नों थां जेनेबा सुबुं माहारिया जेनेबा गोदोनिफ्रायनो। बिदिनो गावनि गोनांथि बादि माखासे आगजुफोर बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिदिनो जोंनि बर' जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोनाबो माने। माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ सम्फदफोरखौ जेनेबा गावसिनि नांगौ बादि माखासे बेसाद खालामनानै। गावसोरनि नांगौ बा गोनांथियाव सुफुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा दहाय माबा। नोंथाङा बुंदोंमोन जे ना हमनो थाखाय बाहायनाय आगजु नोंथाङा बे माबा खौ आंबो मिथिया आरो नोंथां मा मुं होनो बेखौ आंबो मिथिनाय जाया।
औ।
औ दा बेल' नङा जेनेबा औवानिफ्राय बानायनाय गोबां बेसादफोर जों नुनो मोनो। जेरै जेखाइ, खबाइ नोंथाङा बुंनाय बादि सान्द्रि जों बेफोरखौ। नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो गोदोनि दिनाव जों फरायनानै मोनदों आरो गोदोनि समाव मानि जेनाखि औवा बे औवाखौ गोरलै सैनानै ओ लायोमोन आरो बेजों मानिे जेनाखि जोनोम जागोदान गथ' बिनि गथ'नि उथुमनायखौ हानायखौ नुनो मोनोमोननो, हास'योमोननो आरो नोंथां।
औ औ।
खाथिजोंसो हास'नायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोहाय गथ'खौ जोनोम जाहोयोब्ला नोंथां।
औ।
दा बेफोरबायदि गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगजुफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै नैबे समाव थ' माने जे मा बुंबावनो नोंथां ग्लबेेलाइसननि गोहोमानो साग्लोबफैबायखौ बुंनांसिगोन आरो नोंथां।
औ ओं।
खावनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय गा‌सिबो सोलायजोबबाय आरो नोंथां। साननाय हनायाबो सोलायबाय नालाय नोंथां, गाननाय-जोमनाय गासिबो बेफोरबायदिनो सोलायजोब बाय आरो बुंनो थाङोबा गोदोनि जेनाखि आगजुफोर बेफोर गोमालांबाय बुंनो थाङोबा गोदोनि समावहाय उवाल, गाहेन बेफोरखौ मानिे न'खर न'खर जों नुनो थाङोमोन जेनेबा माइ सौनो थाखाय नोंथां।
उम।
थाय आथिखालावथ' बिदिनो सौनायनि गोनांथि गैला बा खस्थ' खालामनायनि गोनांथि गैला जेनेबा मेचिनफोर ओंखारबाय नालाय माइ सौनो थाखाय दसेनो जेनेबा जोङो बिदिनो आदा घन्टासोनि उनावनो गोबां बिदिनो माइ सौखांनो हायो। गोदोथ' नुयोमोन जोङो जेनेबा सोरांस्लाब मोनै गाहेननि सोदोब खोनायो होननानै जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनाबोदों आरो।
औ नोंगौ।
बेफोर आगजुफोरखौ माने जों बुंनांगोन आरो बेफोरो गोदोनि समाव बाहायनाय बेसेन गोसा आगजुफोरमोन आरो। जेरावनाखि आथिखालनि बादि जेनाखि सुबुङा बिदिनो आराम नङामोन आरो जेनेबा आथिखालावथ' गोबां बिदिनो मेचिनफोर ओंखारबाय नालाय।
जेनेबा हालौवनो थाखायबो जेनेबा नांगोलफोर बेसोरजोंसो हालौवोमोन। दानि बादि जेनेबा ट्रेक्टर बेफोरबायदिनो हालेवग्रा मेसिन बेदि गैयामोन आरो नोंथां।
औ
दा आथिखालाव माने बुंनो थाङोबा आगजुफोरा माने गैला आरो गोदोनि बादिया।
औ दा बुंनो थाङोब्ला बैफोर मोनफा मोनफा ओ‌ मिथ‌ मा होनना बुङो सावगारि महरै जानो थासिगोन आरो। बेफोरो मिउजियामाव थासिगोन होनना बुंनांसिगोन आरो दा गोमालांबाय जिहेथु बेफोरखौ मोनसे फैनाय नंला दा बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनोबा जोङो मिउजियामफोर बायदियावहायसो होनानै दोनांसिगोन आरो गोदो बेफोरबायदि बाहायोमोन होननानै। दा बेबायदि मिउजियामा जोंनि समाजाव ओंखारगोन होननानै आं बेखौ फोथायनाय गैया आरो ना नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां बुंनो थाङोबथ' गोबां बिदिनो आगजुफोर दं।